हेलौ अ मा खालामबाय दङ
आं नै जिरायबाय दं ओरैनो मोनाबिलिनि
अ दिनै मा खालामसोनाय न'आव थाना
दिनैथ ओरैनो बेबायदि एसेबां अबा गैया ओ आं स्कुलाव थांनानै फैबाय मोनसे स्कुलाव आंबो एसे बिजि जानानै दंथयो आरो बुनिफ्राय थां ओमफ्राय थांनानै फैबाय
उम
दसे रेस्ट लाबाय
उम
दाथ आरो गायनाय फुनायनि
फरायसा हिसाबै फरायबाय दं
आं फरायसा नंथला मा होनो फरायनायखो जोबथनाय बा दोनथनाय बायदि जाबाय औ
दाथ आरो गायनाय फुनायनि दिन नालाय
उम
से गायनाय फुनायावबो बेस्थ ।
माय गायनाय
औ औ औ ओमफ्राय नोंथांना दिनै मारै थांखो दिना?
आङो बै फोरोंगिरि हिसाबै ओ प्राइभेट स्कुलाव मावना दङ । आ दिनै फुं एक्जाम जाबाय दङ । एक्जामाव थांनानै फैबाय दिउटिखौ मावनानै ओमफ्राय दसे उनाव रेस्ट लाबाय बेबायदिनो उम ओमफ्राय गेजेर गेजेर आनजादबो सफैगासिनोना? बेनिखायनो फरायबाय दं प्रिपारेसन खालामबाय दं आरो ।
औ औ फार्स्ट इउनिट टेस्ट एक्जाम सोलिबाय दंमोन ना?
अ नै दा फारस इउनिटेस इगजाम
औ औ बाजजांं
अम बेफोरावनो हाबना दंसै आरो दा । हो
औ औ औ
बि
बिजि लाखिनांगौ गावखौ ओरैनो थास्लाय सालाय जायो नङा होमबा?
उम
मोजां ओमफ्राय दा
दा मा होनना बुङो दा मा खालामनो सानदों गाबोनफोर बहाबा माबाफोर खालामनो सानदों नामा?
ओरैनो दाथ' दैलि बे बायदिनो थांगासिनो स्कुलाव थांलाय फैलाय न'आव मा होनो दैलि रुटिना बेबायदिनो आरो ओमफ्राय दा थ' गायनाय फुनाय दिनबो जाह हैबाय नालाय जेबो बेलेग अ थांनायनिबो माबाफोर लाथ'नो प्लेनिं लाथ'नो हायाखै आरो औ
औ
एसे फैयो फैबाय थानाय औ फैबाय था नाय समफोराव जै जिहेथु गोलोम बोथोरनि बन्द' मानसिगोनलाय
उम जों जिउआव ओरैनो माबायदि जिउखौ लाना माबायदि मा खालाम सानदों जेनेबा नोङा नोंथाङा बेयाव माबाफोर जेनबा जिउनि माबा मोनसे खामानि नायगिरना लानांगोन ना जिउआव माबा मोनसे बेबायदि सानदों सानाखै
बेथ' थाखायो नङा होमबाब बयनाव बो जौआव गाव गावा मोनसे नङा मोनसे ओ जानो सानना यास थायनाय लुबैनाय नङा होमबा बयनिबो जिउआव थाखायो बा गावबा गाव मोनसे सिमां था
उम
दङ
उम थानांगौ औ औ मा जायो बेसे जाफुंसारो थांखिफ्रा थां खिफ्रा जाफुंबाथ' मोजाङानो जाफुंनायखौनो लुबैयो बय गावबा गावनि थांखिखौ सहैबा
औ
आंबो आंनियाबो लाइफआ बेबायदिनो थांबाय दङो ओ एक्जामपबो आनजाद फोरखौ होयो। ओ एसे मार्किनि थाखाय थालाङो ।
औ औ औ
फोरावबो होदोंमोन । लासटा लासै थाङो । ओमफ्राय मेरिटाव नाम बे बादि खालामबोदों आरो ।
औ औ निस्सय नाजाबाय थानांगोन बेबायदि नङा होमबा सानसे जाफुंसारगोन । गावनिफ्राय नाजानायाथ' थाखानांगोन जेननाय देरहानायाथ' थाखायो नङा होमबालाय औ जेननायखौ लानानै जों
ओम थांखिया ओरैबायादि जानांगोन आरो अ जेनेबा आनजाद मोनसे मोजां जायाबाबो जेनेबा मा होनना बुङो बेखौ फैलयार होनना साननाङा जेनेबा आरो ट्राय खालामबाय था । बे बादि आरो
ओम
दा बेबायदिनो सानफ्रोमबो मालाबा आरो बेबायदिनो खामानि मावाबाबो जाया मावनो गोनां जायो नालाय बेनिखायनो आथिखालावथ' आरो खामानि मावथारनांगोन जायखिजाया माबा खामानिफ्राव एंगेज जाना थारनांगोन
औ औ मोनसे नङा मोनसे बेस्थ' जानानै थानांगोन आरो अब्ला गायनाय फुनाया जाबाय
अ गायनाय फुनाया जोंना ओ माबाबाय थादों खोथियाखौ माबाबाय नायगासिनो आरो दा टाइमाव बिदिनो ओमफ्राय गैयाबाबो जि फिना दोङो बेखौनो खालामना सोलिलाङो
औ औ ओमफ्राय औ दैफोरा माबायदि दि नोंथांमोनथि
दैयाथ' गावबागावलाय दंखल दङ थेवब्लाबो इसिबां आइरन गै या आरो ओमफ्राय सरखारनि होनाय बेफोर बेफोर दङ ए बेखौ दै गेजेर गेजेर होफैयो टाइम मथे बेफोरखौबो इउस खालामो आरो गावबागाव हामना लानाय बेफोरबायदि दङ दैफ्रालाय म असुबिदा गैयााथ' नोंथाङ मोजां जा नोंसोरनिथिं गरेस्र जा
जोंनिथिंबो थिगानो बेसां बिदि दैनिलाय प्रब्लेम गैया
औ
न' गायनाय फुनायाव माबायदि दुब्लिफोराव दा
दुब्लिफ्राव अखा हादोंमोन ना साननैसो सिगाङाव दैयालाय सिगां बायदि जासोआखै आरो दै नांगौ जानाय। आरो बि दै दिखांनाय माबाबो दोङो। सलार बेखौ इउस खालामनो बाहायो
औ थांनाय बोसोरावथ' दैनि बिराद
एबार माजों मोजां जानांगोन आरो आबादा मोजां जानांगोन बायदि मोनदां सिगांनिख्रुइ
थांनाय बोसोरना
अ दै दैनि थाखाय एसे आबादा एसेबां मोजां जायाखै खायफानियाल'सो जानायसै
औ औ
जेसेबां जानांगौ एसेबां जादिया
उम उम जेसेबां मोननांगौ बेसेबां मोननो हादिया आरो देग्लायलाय दैनि बारा प्रब्लेम मोनाखै खै खिन्थु उनावसो मा जायो मोनथिला आरो। उम
बायानो जोंनिथिं
अ गायनाय फुनाय फुराना फुथ'नायथ' जाया जेनेबा खोथियाखौ फुना दा गायफिननाय
औ बिराद बेस्थ' आरो गायनायाव बयबो ओ जोंहा दा मोनसे फोरबो फैगासिनो जाय होनो आमथिसुवा नङा होमबा औ आमथिसुवा फोरबो बेनि सिगाङावनो सोरनाबा सोरनाबा माने हाल जांख्रा जा जासिगोन आरो
ओ
दा
ओ जोंनियाबो आमथिसुवा जायो ओम जोंनियाबो आमथि सुवा जायो
औ औ आमथिसुवा फोरबो जायखौ अ फिथाइ सामथाइ जानायनि
ओ‌ रोंनि बायदिसिना ओं फिथाइ सामथाइ जानाय थांनो ओम
फिथाइ सामथाइ जानाय फोरबोनि फोरबो फिथाइ फिथाइ सामथायानो बेसिम थाहैया आरो औ जोबैस्राय बांसिन औ औ बायनानैसो
उ थांनाय बोसोरावसो ना मा थाइजौआनो खम जायो बिराद खम जाथारदों माने एबारसो थाइजौ बिबारफोरा बारदों थाइदोंबो
बैयो बेहालासे फोरबोआलासे थाहैया आरो बायनानैसो औ माव नांगौ जायो हा बुरजाफोरनाथ' एसे गोबावै थासिगोन नाथाय सोरनाबा सोरनाबा बेयो हाल जांख्राया आमथिसवानि सिगांङावनो जाहैबाय जोंहा बारु
खामानियाथ' जेनेबा बेफोर न'नि खामानिखौथ' दांङा दा जेनेबा ओ जिउआव माबाफोर मावबोनायनि थाखाय आरो प्रिपेरेसन खालामनाय बा थियारि खालामनो थाखाय नाजा बावगोन ना जेबा नोंङो
अ - अ आंना ओम - ओम नाजानायाथ' नाजायो रासिनो
औं
बेबायदिनो नाजालांबाय थागोन अ मा होनो आनजादफोर फैयोब्ला
उम
होलांबाय थागोन आरो
उम औ अ नाजालांबाय ओ होलांबाय था बैसो थानायसिम होलांबाय थानांगौ
नाजागासिनो
उम केरियार मोनसे फिसाब्लाबो गेदेरब्लाबो माबाना लानो हाब्ला मोजां जायो लाइफआ
औ - औ - औ उम
खस्थ' जानांगौ जायो बेदि
औ
आंबो बेबायदिनो सानदों बेबायदिनो साननानै आवगाय आवगायगासिनो आरो
औ - औ मोजां- मोजां दे जानांगौ नाजानाय थायोब्लासो मानसिया जिउआव जाफुंसार जानो हायो नङा होमबा औ गावनिफ्राय हानद्रेद पारसेन नाजानाय
उम उम उम दा आरो नै नैबे समाव जोंना आरो केरियार नायगिरनाय समखाना
औ
जानला मोनला टाइमफोर खौबो जों एक्सुलि बेलेग गुबुना मा सानो मिथि नाथाय जों आं सानो आरो बे समाव बे बे सम जायो बांद्रायबो रं जानानै
उम उम औ औ रंजाना बाजानानै गावनि लाइफ बा गावनि जिउखौ दानांगौ समाव जुदि रंजाना बाजाना हगारहरोब्ला गावनिनोल मा होनो बेखौ खहा नङा होमबा
उम उम
उम गावनि
बांद्राय बेबायदि रंजाया आरो खोनो बेखनि हारं
रंजानांगौ बेखिनाखौ आरोना
आंना मेन पकासा टारगेटआ जेनबाय आंनि साननाया जाफुंनांगो आरो फिसाब्लाबो जि सानना दङ बे जाफुंबानो जाबाय
औ औ गावनि थांखियाव थांखि होसो दोनो
उम थांखियासो मे
दायो औ
सानफ्रोमबो बेबायदिनो सानो साननाय फैयो
औ औ औ
समाबो थांगासिनो
औ
बेबायदिनो दानो साननानै जुदि डिसिसनखौ थिरांथा लायाब्ला
औ औ
उनाव आरो सम थांबा टाइमफोर थांबा आरो
औ औ
बैसो गैयैबायदि आं मानो सानना लादियालै बे टाइमावनो फरायना लादिया हादोरनि थाखाय बेबायदि जायो आरो आंनि लाइफआवनो जाबाय बहुत जाबाय बेफोर बायदि मोजां फरायना लायो थाखाय एसे एसे बागनि थाखाय थालाङो दा बेनिफ्राय आङो बुजिबाय आरो दा । एसे एक्सपिरियेन्स फैबाय आंनाव ।